लोगो खोनादोंना
आंनिखौबो खोनादोंना मा होनदो आंनिखौ खोनादो
औ दासो खोनादों होमबा जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि सायाव मुलाम्फा बा खहा बेफोरनि सायाव। औ बिदिब्ला आङो सो नोंथांनाव सोंनो सानसै ओ ओ उन्दै बैसो सोआव मानि थाखाय हाबा जायो मानसिफ्ला-मानसिफ्रा एसे माबानो हागोन नामा?
औ उन्दै बैसोआ हाबा जानाय होनोब्लाथ' ओ बिसोरो गाव गावनि उन्दैफोरनि सायावनो सोनारो जेनेबा बिसोरो ओ बांद्राय ओन्दै बैसोआव जेनेब बा जेबो सानसनो एबा हम साननो हानो जेबो माबा साननो रोंनाय बिसिनाव जेबो केपासिटि फैया औ बिसोरो माने ओ जा सानो बेखौनो मावलाबायो बेफोर उन इयुनाव मा जाहैगोन बेफोरखौ जेबो साननो रोङा आरो बिसोरो आमफायो बेनि थाखायनो जो जेनेबा ओन्दैफोराव ओन्दै समावनो गावजों गाव सोरखौबा लोगो मोनोबा गावसोर गोसथोलायनाय बेफोरबायदिनि जाहोनावबो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ नुनो मोनो। ओमफायो आरो बेबायदिनो जेनेबा न'खरनि बेलायावबो बुंनो हागोन हायो नखरनि मोज जां सु मा होनो न'खरनि मोजां हालोद नङाब्लाबो माने न'खरनि बिमा बिफाफोरा गथ'फोरखौ इसे माने जर होनाय बायदि जायो जि‌ जेन बे गथ'फोरा सानसुनो हायैयाव बेफोर हाबाफोरखौ मावनाय जायो आरो। ओमफायो बेफोरनि फिन जाउनावनो माने हाबा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जाथायफोरखौ नुगासिनो थायो आरो ओमफाय बेनि अनगायै बो ओ फरायनायाव गोसो जायै ओ फरायनाय फरायनायाव गथ'फोरा गोसो जायाब्लाबो बायदि रोखोमनि जानला मानल ला साननायफोरखौ सानलाबायनानै ओ नंबां जाबां खामानिफोरखौ मावफ्लांनानै लायो जायफोरा ओ समाजनि बेरेखा जायो। ओमफाय बेफोरबायदि हाबाफोर खौ मावनायनि जाउनावनो बेफोर हाबा जानायफोरखौबो नुलाबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो। उन्दै बैस याव हाबा जानायनि ओ खहानि बारै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन लोगो जेब्ला ओ उन्दै बैसोआव बा हौवा बा हिनजावा जेब्ला जुलि जायो अब्ला जाखांनायनि उनाव जे ओ मिथिंगायारिनि खामानि जेरै ओ जेरै गथ' जोनोम जायो माने प्रेगनेन्सि जायो। अब्ला बे समाव ओ माखसे बिसोरनाव नांगौ हारमन्सफोरखौ बे गथ'आ मोननो हाया माखसे ओ गोनां थि जायोना? मानो होनोबा बै गथनि बिमायानो जे गावनो ओ देरफ-देरजोबनो हायि सम मावनो जे बियो जुलि जानानै होबाय बायदि बायदि मोननांगौफोरखौ मोन जोबनो हायाखै बे समावनो जुलि जाबायना अब्ला बे गथ'आबो एसे माने जानां गौमोन जोबनो हाया आरो थिग बेबायदिनो जोनोम जाखांनायनि उनावबो माखा खासे जोङो ओ समाजाव थांना थानो थाखाय जोंनो बायदि मिथिं-मिथिंगायारि बेबा गियान फोर नांगौ जायो बै गियानखौ बै सासे गथ'नि बिमाया गावनो जे उन्दै बैसोआव बै माखासे मोननांगौ बुस्थु गियानखौ बुथुमजोबनो हाया लासेनो जुलि जानानै बै गथ' नो माने ओ होजोबनो हाया जायो आरो माने जा ओ दा दानि समाजाव माबायदि थासारिजों सोलिगासिनो माने बेफोरखौ माने बे गथ'नो ओ जि नांगौ गियान आखल आखु बेफोरखौ ओ होजोबनो हाया जायो ओ जिहेथु बै गथ'नि गासिबो ओ मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बांसिनानो माने ओ बिमानि थाखाय जायो आरोना माने बिमानि आखल आखुनि थाखाय जायो माखासे ओ बिमाया मोजां दैदेनबा गथ'आ मोजां जायो आरो ग्रिजों गाज्रि माने गाज्रि नङा इसेबां माने माने एसेबां मोजां नङै जों दैदेनबा इदि जायो आरो। आ खायसे गथ'फ्रा थिग बेबायदिनो ओ फरायसालियाव थाङो फरायसालिनि दारैबो माखासे गियान ओ आरजिनो हायो आरो लोगोसे नखरनि बाय बाहागिफोरनिफ्रायबो। अब्लाबो माने गुदियानो जाहैयो बिमा बिमानिफ्राय सोनारो इदिखाय बिदियावबो जों माखासे ओ उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि खहाखौ जोङो मोननो हायो ओ लोगोसे ओ गथ'आबो देरबा बुजि जोगोन माने इखौ आरो ना उनावहाय।
औ।
आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावो नामा?
ओ
रा-रायजो जानायाव नखराव माइ नखर सामलायनायनि बारै
औ औ उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा थ जेनेबा बिसोरहा जेबो साननाय हनायानो गैया माने साननो हनो रोङाखौनो होननानै बुंजायो। ओमफाय बिसोरनि गासै बिथिङावनो माने एसे जेंना सोमजिनायफोरखौ नुनो मोनो। ओ बिसोरनि मावनाय दांनायनि फ्राय लानानै जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोराव गोबां माने सोलायबोनाय बा खहा एबा आरजाथावै माबाफोरखौ नुनो मो हनाय जायो आरो। ओमफाय बिसोरो उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय जिहेथु गावजों गाव नखरावबो माने हौवाजों हिनजावजों बुजिलायिया सोमोन्दोआ माने इसिबां गावजों गाव माने बिसोरथ गाव गावनो गाव उन्दै नालाय ओमफ्राय गावजों गाव बुजिलाया ओम बेनि जाउनाव माने नंखाय फिसा खोथाफोरखौनो बिसोरो माने दाङाबाजि जालायनाय बिसोरनि गेजेराव बेबायदि जाथायफोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ लोगो।
बेनिफ्राय ओ मावनाय दांनायाव होनोब्ला जेनेबा बे-बेथ सासे उन्दै गथ जाहैयो जिहे-जिहेथु हौवासायाबो जेनेबा ननि नि खामानिफोरखौ खौ मा माया गाहाय खामानि बेफ फोरखौ माब्रै मावनांगौ बे बेफोरखौ मोजाङै बुजिनो हाया जायो औ ओरैनो आलथु फाल्थु बेरायलाबायनाय बे फोरावल माने बेबायदि बैसोआव बे बेफोर जाथायफोरखौसो नुयो नालाय माने नफोर ननि खामानि फोराव जेबो गोसो होयि बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। ओमफाय बेनिफ्राय हिनजावनि फारसे बे बुङोब्ला ओ हिनजावाबबोथ जेबो बुजिनो हा हाया जाहैयो। बेबायदिनो मावनाय दांनायफोरा एसे गोरोन्थि जायोब्ला बे फोरावनो रागा जोंलाबायनाय बेफोरबायदि जाथायाइफोरखौ नुनो मोनो आरो। आरो मावनाय दांनायफोरा माने आबुं मोजाङै जाया ओ बेबायदि बिदिनो आद्रा खिद्रा मावनानै दोननाय बेफोरबायदि जाथायफोरखौ बो नुनो मोनो बेनिफ्राय औ गोसो हमथानो हायि जायो आरो ओमफाय बेबायदिनो बिसिनि नखराव माने इसेबां गोजोन सान्थि एबा सुख सान्थिखौ नुनो मोननायखौ नुनो मोननो थाङा आरो। ओमफाय बेनिफ्राय जेनेबा गावनि जेब्ला गाव गथ मोनो एबा फिसा मोनो ओमफाय बेयाव बो माने गथखौ मोजाङै आबाद लानो रोङै ओ गथनि साननाय हनाय फोरखौ बुजि रोङै जिहेथु गावनो ग थ जाहैबाय नालाय। गावनो बैसो जानाय नङा औ औ गावनि बिमा बिफाफोर खौसो लेंहरनाय बेफोरबायदि एबा गावनि बिमानि न खराव थांना थाहैनाय बे फोरबायदि सावगारि फोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय ओ बिस-इस आंनि बायदिबाथ ओ उन्द उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ माने मोनसे मोजां नङा
औ
बां मोजां बे हाबानि गेजेरजों इसिबां मोजां फिनजथायाइ सोमजिया बेबायदि बिदि होननानै आं सानो आरो आरो नुनोबो मोनो बेफोर जाथायफोरखौ जायफोरनि गेजेरजों औ जायफोरनि गेजेरजों ओ बिसोरो माने समाज खौबो दैदेननो हाया जायो उन्दै बैसोआव जिहेथु बिसोर आरो हाबा जानाय लोगो लोगो समाजाव हाबनांगौ जायो। बिसोरो समाजनि नेम खान्थिफोरखौबो बुजिनो मोना जायो। बेबायदिनो बायदि रोखोम रोखोमनि आरजाथावि बा जाथावि खामानिफोरखौ मावफ्लांनायफोरखौ नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ नोंथां ओ ओंखायनो आथिखालाव माने उन्दै बैसोआव हाबा जायालासिनो सोलोंथाइ लानानै मोजां बोसोन गियान लानानै जुलि जानांगौ आरोना जाहाथे उननि थाखाय मोजां हारिनि थाखाय मोजां समाज नि थाखाय मोजां हादोरनि मोजां जागोन आरो होमबासो जौगानाय फैगोन आरोना
औ
औ नोंथां ओ नोंथाङा ओ उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ मारै होबथानो हागोन माबाफोर ओ ओ राहाफोरार मिनथियो नामा माने ओरैनो हाया मावनो हाया बाबो माने मिथियो नामा माने माखासे बिथिंफोर मारैबा हाबथानो हायो
औ आं मोननैसो बिथिंफोरखौ एसे बुंनो सानदों ओ उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानायनि बिथिङाव बुङोब्ला ओ उन्दै गथ फोरफोरखौ मोजाङै फरायसालियाव था थांनो होनाय बिसोरनो मोजां गोग्गो आबुं सोलोंथाइ होनाय ओमफायो बेफोर जाहोनाथ माने नखरनि गाहाइ उम नखरनि ओ माखासे बिथिंफोरनि थाखायबो जायो न नखरनि जेंनाफोरनि जाउनावनो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो। ओम बेबायदिनो न खरनि मानसिफोरा बा नखरनि गारजेनफोरा गथफोरखौ मोजाङै धियान लाखिनाय गथफोरनो मोजां गियान होनाय ओ जेनेबा माखौ मावनांगौ माखौ मावनाङा बेफोरखौ मोजाङै बुजायना हो होनाय गथ'फोरनि खान्थिफोरखौ मोजाङै। आबुङै खालामना होनाय बिसोर। नो मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौ। खौ बुजिनाय ओमफाय मा माखौ गारनांगौ बेफोरखौ। बुजायनानै होनाय बेफोरखौ बिमा बिफाफोरा ओ। फरायसा बा गथ'नि। सायाव। ओ जोबोद। नोजोर लाखिनांगौखौ आं बुङो आरो।
औ औ नोंगौ नोंथां।
ओमफाय बेबायदिनो। गथ'फोरनि ओ मिथिंगायारि जेनेबा गथ'फोरनि। थासारिखौ बुजिनाय आरो जेनेबा बिसोरो बिसोरखौ थाल लाबाय थानानै बिसोरो मा माव मा मावाखै बेखौ थाल लाबाय थानांगौ जाहैबाय आरो ओ बिसोरो सिङाव माबायदि देखायो आरो। बाहेराव माबायदि खामानि मावो। बेफोरखौ गावल मिथियाबालानो आरो। गावल थाल लायाबालानो मालाय खौबो जेनेबा मालायनि फिसायावबो सोंस्लुनाय बियो। जेनेबा गावनि गथ'आ बाहेराव माबायदि हाबा मावो बेफोरखौ गुबुननि सिाङाव सोंस्लु नाय बेफोरनि गेजेरजोंबो गथ'फोरखौ थाल लानो हानायनि मोनसे राहा मोन
उम आरो फरायसालियाव थांना फोरोंगिरिजों रायलायहैनाय बेफोरनि सायावबो ना औ। लोगोसे लोगोसे आरो गथआ माबायदि समाव मा लुगैयो बेफोरखौ बुजिनांगोन आरो टाइम म बे ओ गेलेनाय मानाय मोसानाय मुसुरनाय बायदि ओ स्किल डेबलप मेन्ट बेफोरावबो आगारनांगौ जाहाथे फरायसालियाव थांबाय बै माख्रि बासायनायखौथ मा खालामनो बिदियावनो माने गाज्रि साननायफ्रा सोमजियो। बेनि थाखायनो जोङो गथ'फोरखौ न' खरनि खामानियावबो मोनसे माने सोना होनांगौ आरो नखरनि हालोदखौ बुजि होनांगौ जोंनि नखर दा मा मानि थाखाय फोरोंदों आरो जों मा फोर फोर बे गथ'आ फरायबा मा जागोन समाजनि थाखाय मा खामानि मा मोजां लाबोनो हागोन माने बेफोरखौ ओ साननायफोरखौ बिनि माइन्दआव सोना होनांगौ आरो माने ओ फराय फराय होनायजोंल' जाया मानि था खाय फरायनांगौ बेखौबो माने सोना होनांगोन आरो बिमा बिफानि दुखु खस्थखौ एसे गथ'नो फोरमायनांगोन नङाबा गथ'आ उदाङै थानानै माने जेबो बुजि रोङै मिथिरोङै जालाङो आरो ओ बिनि थाखाय जोङो आरो बा-बाहेरनि बारहावा माखासे जेरै ओ सोरबा मोजां खामानि मावनानै मोजां मुं खामायनो हादों खस्थनि गेजेरजों फरायनानै माबानो हादों बायदि जोङो दाथ इन्टारनेट ससियेल मिडियाफ्राव मोननो हायो बैफोर खोथाफोरखौ बे गथनि मेलेमाव सोना होनो हानांगोन आरो लोगो फरायनायजों लोगोसे ओ जोंथ' ओ नाम्बारनि थाखायल' नङा सोरबा सोरबा गथ'फोरा ओ फरायनानै माने नाम्बारनि खम मोनोबा सोरबा सोरबा सुसाइद जानाय मानाय बेखौ खालामो नाथाय बेफोरखौबो बुजि होनांगौ जोङो ओ नाम्बारनि थाखायलाय नङा जोङो बायदि आबाद मावनाय बेफार फालांगि मावनाय बायदि समाज ओ समाजारि बिदिनो बायदि ओ बेफोरावबो माने ओ नो थाखाय जों सोलोंथाइनि गोनां जायो जाहाथे मोजां दैदेनलांनो बेफोरनि थाखायबो जोङो ओ सांग्रांथि खालामनां